औ हेल' नोंथां
अ नोंथां खबरफोरा बोरै
खबराथ' मोजांङानो नोंथां।
अ आंनाबो दासान्दि मोजांथ'आनो
औ
ओरैनो नोंथाङा मा खालामदों रा मा खालामबाय दं?
ओरैनो दा नोंथां दंथ'यो ओरैनो जिरायनानै
औ न'आवनो आरोना
औ न'आवनो खामानिथ' खामानिथ' जेबो गैथ'आ ओरै जिरायना दं।
अ ओरैनो नोंथाङा माबाफोर मा मावो नामा?
मावनायाथ'दि जेबो मावा ओरैनो दा
थायो आरो बिदिनो मावनायाथ' जेबो खामानि गैया।
न'आवनो
औ न'आनो थायो नोंथाङा माबाफोर मावो नामा?
मावनाय माने आरैनो फिसा ओरैनो बिजनेस दङ आरो ना। गिदिर नङा। नोंथांनिया ओरैनो
मा बिजनेस नोंथाङ एसे फोरमायां हागोन नामा नोंनि बिजनेसखौ?
अ बिजनेसथ' आंना बिदिनो ओरैनो जे अ मा होनो अनलाइन सनलाइन बिदिनो जिर'स थिर'सनि ओरै माबा दं नालाय सप दं जेनेबा दं।
अ
ओमफ्राय ओरैनो नोंथांजोंथ' बे ओरैनो मा मा मावो?
ओरैनो दा दाथ' सामार सिजना
अ ओरैनो दंथ'यो होमबा नामा?
अ ओरैनो दं थैलनायालाय ओमफफ्राय माइ गनाय बोथोर ना
ओम ओम।
बिदिनो गायबाय
माइ गायगासिनो नामा?
अ गाय जोब्बाय दा जोबथनानै दं आरो।
ए ओ नोंसोरनिजोब्बायानो आरोना।
औ
जों
नसानिथिं गयानामा?
गायो गायनाया ओमफ्राय दा जोबथ'वाखै बिदिनो सोरनाबा जोब्बाय सोरनाबा दंबावो बिदिनो।
अ
दाबो गायो गायनायालाय दा दंथ'योसो दंबावो आरो ना। अ एसे गायबाय खायसे दंबावो। उहुम नोंसिनि गायखाया नामा माबाया नोंसा
जों जोंहानिथिं ओ सोरहाबा सोरहाबा गायबाय दङ। ओमफ्राय सोरहाबा सोरहाबा गायखांबाय आरो
ओमफ्राय नोंथांजो लाहा गायो ना।
ओयो।
नोंसाबो थ' गायो।
जोंहाथ' गाया।
उम।
बेनोम।
मालायनाव गायो आरो ना बेलेगफोरनियाव गायहैयो आरोना।
औ बेलेगफोरनि गायो ओमफ्राय बिदिनो थिखाफोर लायो बेलेगनिफोरखौ
उम। मा मा ओरैनो मा मा आबाद मायो जेनेबा मा मा माइ
माइ माइ गायनायाथ' इदिनो ओयो माइब्रा आसु बेफोरबायदि आंथ' गायफेराबो नालाय माइफोरनि जेबो इदिबारा मिथिलायलांया माने।
औ।
नोंथांमोनलाय गायनायालाय मा मासो माइ गायो?
जोंहाथ' ओरैनो हाया इबोथ इमान बिदि बुरजा नङा नालाय ओरैनो जानो आन्थाखि खिनिखौ जेनेबा ओरैनो बाहादु माइब्रा एसे बिदिनो। मोननैल' है ओरैनो बेलेग माइ मोनसे गायदेरबावो। अ नामखौबो बावबाय बावदोबबाय आंयो।
ओ नोंथांमोनहा ओरैनो न'फ्राव मा मासो आबाद इफोरबायदि मेगं थाइगं। सोम मावो नामा नोंथांमोनहा?
मैगं उम मैगं थाइगङाथ' ओरैनो दा ओरै जेनेबा गायग्रासो हा बांसिन दं नालाय। ओरैनो माबाफोरा गोरान खेथिनि थाखाय खम दं ओरैनो एसे मावो आरोना। इदिबा हालदै हायजें बिदिनो थास'फोर ओरैनो इसे। गोरान मो जेनेबा बोरि थानायखिनियाव।
अह।
अ माबायाथ' फरायनायफोराथ' सोलिगासिनो नोंथां इनो।
फरायनायफोराथ' सो फु फरायनायफोराथ' सोलिगासिनो ना।
अह। बिदि बनदमदों आरो इदिनो। नोंथाङाव
फरायनायाव बेसेसो अ
फरायनायाथ' बिनो ओरैनो बिए कमप्लिट खालामना दङ
अ
बियो ओरै
आंनाबो ओरैनो डिग्रिथ' कमप्लिट जायाखै आरो
उम उम उम
सामार सिजेनादा बन्द' बन्द' मोनलाबायखो अ दा मा होनदों
डिग्रि ओ लागासिनो आरोना कमप्लिट जायाखै
औ डिग्रि लागासिनो कमप्लिट जायाखै
बिदिनो कमप्लिट खालामनानै ओरैनो दा जेबो माबा मोनथ'वाखै नालाय बिदिनो मोनसान्दि जेनेबा बिजिनेस फिसा बिजिनेसखौनो खुलिनानै दं आरो
मोजां दे बेफोरबायदि बिजनेस खुलिनो हानायानो मोजां
उम
माने बिजिनेसफोर थाबा एसेबाबो आखाइयाव माबानाय जायो आरो
ओं ओरैनोथ' सोलिग्रोनांबायना नोङा होमबा जों माबा मोनसान्दि जब मोनसान्दि नङा होमबा
अ फिसा फिसा फिसौफोरजोंनो एसे
उम
उम उनावथ' देरलांबा बिदिनो गिदिर गिदिर
बिदिनोथ' माथा मारिनांसिगोन बाय बायसान्सथ' आरो जबखौबो माबा खालामबाय थानो हाया नालाय
अ फिसा बिजिनेसनिफ्रायसो ओ फिसा बिजिनेसनिफ्रायसो गिदिर बिजिनेसाव थांनो हायो नालाय
उम उम
उम बेबायदि आरो
जब मोनाबाथ' बिदिनो सोलिनांबायना बेखायनो
ओ डिग्रि डिग्रि कमप्लिट जानाय डिग्रि कमप्लिट जानाय एसेबाबो एसे फिसा बिजिनेसफोरखौ फिसा बिजिनेसफोराबो नागिरनो हायो आरोना
आ आ आ
उम
ओमफ्राय जोंहाथ' दा फरायनाया कमप्लिट जायाखै नालाय जेबोथ' माबा खालामजाया ओरैनो फरायनाया बिबोथ' दा जेबो माबायावथ' हाब हाबथ जाया ना
औ बिदिनो फिसा फिसौ बिजिनेसफोरखौनो मावनानै खामायनो हानाय जानांगोन निजे एसे गावनि आखायाव थानाय इफोरबायदिखौ
उम उम उम
गावनि नांगौखौ खामायनानै बेफोरबायदि जानो हायो आरो
उम ओरैनो नोंथां नोंना इयुन थांखिया ओरैनो मा दङ जेनेबा ओ इदि थांखिफोरा ओरैनो माबाफोर दं नामा नोंनाव
थांखिफोराथ' बिदिनो जेबो गिदिर गिदिरफोर थांखिखौथ' लानो हायाखाया जेन'बा
उम
उम डिग्रि कमप्लिटफोर जानानै एसे एम ए फोर बेफोरबायदि फरायनो हायोबा
उम
उनाव मिस बे मेदाम बेफोरबायदि उनाव
मिस मिडियाम बिदि आरो टिचार जेनेबा टिचार लाइनि आरो ना।
अ टिचार लाइन इफोरबायदि
उ साननायाथ' मोजां न'फोराव थानानैनो माबानो हायो ना होमबा टिचारफोर जानाय एबा माबा मिनिस जानाय एबा बेलेग बेलेग जबफोराथ' आरो नों न'आव थानानै माबानो मोना ना
अ बेलेग जफोरा बिदिनो
बाहेरायाव थाहैनांगौ जायो न' बारना थाहैनांगौ जायो।
ओम
टिचाराबो समाव जायो दिसिम खिथु उनाव उनहालागै माबा खालामफिननो हायो आरोना जायगायाव बोसोरसेबा बोसोरनैखौ माबा खालामथारनानै जायगायाव लाबोनो हायो बिदि सिस्टेम थायोना आंबोथ' मोजां मोननाय टिचार माबाखौ लाइनखौनो मोजां नुहरो नुनाया। जेनेबा खिन्थु दा जोंनिया दा बिदि माबा गैला नालाय
औ
दा नोंसोरनि थाखाय एसे मोजां जागोन आरो जेनेबा दा फरायफुबाय थानो हायो नालाय।
ओ
उनाव गेदेर बेफोरबायदि जानानैसो फिसा फिसौ बुस्थु बेफोरबायदि खालामलांनोनानैसो उनाव देरलाङोना ब
उम उम
इदि बिजनेसफ्रा
औ बेनिखायथ' आंबो बिदिनो दा टारगेट लागासिनो दा गिदिर खालामथ'नो हायाखै
ओ
लासैनो खालामलांनो नाजानांसिगोन
टिचारफोर जाबा बिदिनो
जिसाग
ह ह
औ बेफोरबायदिनो
सानानायानो मोजां आरो मोजाङालाय मोजां साननांगौ साननायफोरा
ओरैनो थाबाथो जाला नालाय
औ ओरैनो बेखाथाय जेरावबो माबा जायाना
माबा मोनसेथ' जेनेबा राहा लादों। थाथारनांगोन नङा होमबा ओरैनो बेखार थाबाथ' जाला सब समाय जबखौबोथ' लामा नायजाला नालाय
औ दे नोंथां टाइमाबो जाबाय
औ
उनाव लोगो मोनफिनगोन आसा खालामबाय दे
औ दे होमबा नोंसोरा
औ दे नोंथां।
औ दे दे